हेल'
ओ खोनादोंना नोंथां हेल'
हेल' खोना
खोनादोंना?
औ
नोंथाङा दायो फ्रियावनो दङना नोंथां?
औ फ्रिआवनो दं।
होनबा नोंथाङा जों दसे सम सावरायनो हागोन ना नोंथां?
हायो।
ओ होनबा बिदिनो जोङो आबाद मावनायनि सायाव जोङो सावरायदिनो नामा होनो नोंथां।
औ औ हायो।
नोंथाङा बिदिबा आबाद मावनायनि बागै सुंदयै फोरमायनो हागोना नोंथां?
औ नोंथां हायो।
दे होनबा नोंथाङा आबाद मावनायनि बागै एसे फोरमायग्रोदो दे नोंथां
जेरै जोङो मोनथियो जे आबाद माने गायनाया जाबाय माने जोंनि थाखाय बेयो मोनसे
नेसेसिटि होननो थाङो मानोना आबादजों जोङो आबादखौबो जोङो समजों बोथोरजों लोगोसे जोङो मावनांगौ गोनां जायो। नोंगौना नोंथां?
औ औ नंगौ।
जायफ्रा आबाद मावो आरोखि आबादारिफोर बिसोरो ओ माने सम जों लोगोसे जेरै जोङो दानि बोथोरखौ होनोब्ला बे गो-गरम बोथोराव हायो जोंङो ओ गोबांथार जोंङो आबखौ मावदों। जेरै माइनि आबादखौ मावगासिनो दङ ओ थ' बेबायदिनो गोजां बोथोराव वबो जोङो नुनो थाङोबा जोङो ओ फाथोफोरनि बा मै ओ लाफा बेफोरबायदि आबादखौ जोङो नुनो मोनो आरो बे बेबायदिनो जोङो ओ बोथोरै बोथोर लानानै बोथोर जों आबादखौ मावनाय जायो आरो। दा जोंनि स दा बे समावहाय जोंनि ओरैहाय जोंनि ओनसोलावथ' माइ गा माइ गायगासिनो दं माइ आबादखौनो बांसिन मावगासिनो दङ मानोना दैज्लां बोथोर आरो बेबायदिनो जोंनि ओरैहाय जेरैहाय जों माइयाबो ओ ओ अनेख रोखोयनि थायो जोंनि नि ओरैहाय दा गायगासिनो दङ ओ रनजित माइ आरो बेबायदिनो माइब्रा जोसा बेबायदि ओ माइखौहाय आबाद मावगासिनो दं आरो। दा नोंथांमोननिथिंजायैबो मा मा माइ दा बे समावहाय गायो नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन नामा?
औ औ जोंनि ओनसोलावथ' बिदिनो माइसालि माइ माइब्रा माइ माइसा माइ बिदिनो गायो आरोना। एओ बिदिनो बायदि बायदि रोखोमनियाव गायो आरो आ मा दाथ' मिथियोमा आरोना जाय खिनि मिथियो होनबाय माइसालि माय। माइब्रा बिदिनो जोसा बायदि बायदि रोखोमनि गायो आरोना। आरो बेजोंनो मा ओ गायखांनायनि उनाव बिदिनो माइरं लानानै माइरं माइ लानानै माइ बेफोरबा दाम जायो नङा होमबा? बिदिनो ओ बेखौ गायनो थाखाय जोंथ' मिथिखायो ओ सिगांहाय मा दुब्लियाव जोङो मा दै सो होग्रोनांगौ मानोना अखा बोथोरावसो बियो जायो नालाय। सिगांहाय मा दै सोखांनायनि उनाव बेखौ ट्रेक्टर एबा नांगोलै एवखांनायनि उनावहाय मा। माइआबो सिगां हांग्रोनानै बस्थु एबा ओ बालथिङावहाय दै लानानै सोमना दोननाय जायो आरोना। सोमखांनायनि उनाव जेब्लाबो जाय जायगायाव गायगोन बेखौहाय मा हाखौ फोनखांनायनि उनाव सिगां खोथिया गायग्रो आरोना खोथिया गायखांनायनि उनावहाय बिदिनो ओ मा होनो बेखौहाय ओ जेब्ला बेरो आरोना बेरखांनायनि उनाव जाय जायगायाव गायगोन बेखौह मा ओ थायाखौ मोजां मोननानै फोमोननानै ट्रेक्टरजों एबा नांगोलजों हालेवखांनायनि उनाव मै होनानै बेखौ मा मोजां दै सोखांनानै बेखौहाया जेब्ला मोनो अब्ला बेखौहाय खोथि माखौ फुखांनायनि उनाव मानसिनि गामिनि मानसिफोरखौ लानानै बेखौहाय मा गायना होनाय जायो। आरोना थिग बेबायदिनो जेब्ला बोथोर लानानै बोथोर गायखांनायनि उनावहाय जेब्ला नभेम्बर आरो डिसेम्बर बिदिनो दाथ' जुलाइआव गायो आरोना। बिदिनो ब्रै दानहालागैनि उनावहाय जेब्ला बियो बोथोरजों लोगोसे जेब्ला मोनो। होमब्ला बेखौ हाखांनायनि उनावहाय ट्रेक्ट'र एबा मोसौजों बेखौ मारा होग्रोनाय जायो आरोना। माहारा होखांनायनि उनाव जिगाबखौ आलादा माइखौ आलादा बेखौ खालामखांनायनि उनाव माइखौ माया ओ संग्रायजों बेखौ सिबना हानाय जायो आरोना बेजों लोगोसे मा सोरबा सोरबा बिदिनो फांखा लानानै बेखौ सिबना होनाय जायो आरोना जाहाथे माइगाबा आलादा माइ गोनाङा आलदा। फैनो हानाय बायदि आरो बिनि उनाव बिदिनो नांगौ खिनिखौ बाख्रियाव सोखांनायनि उनावहाय जाखिनि फाननांगौ बेखौ फानो आरोना आरो खायफाया मा बेखौ फोराननानै बे बेखौहाय सौखांनायनि उनाव गुन्दैखौ मा जावखांनानैहाय बेखौहाय फाननाय जायो आरोना जाहाथे राङा गोबां मोनथों होननानैहाय थिग बेबायदिनो दाबसे जायगायावनो गुबुन दाबसे फानहरो आरो बेजों लोगोसे फालांगि खालामनायजों लोगोसे रां रुफा बिदिनो आरजियो आरोना आरो बिजों लोगोसे नोंथाङा मेसें बोथोराव मा मा गायो बिनि बागैसो संख्रि होनो हागोन नोंथां
औ नोंथाङा जेरैबायदि बुंबाय बेबायदिनो थारैनो जोंनि ओरै बो गायो ओ बेबायदिनो एसे मेसें बोथोरनि बिसय होन नङाब्लाबो आङो माखासे आलादा बिसयखौ होननो सान बाय जेरै आबाद माने हाखौ माबायदि थैयारि खालामो बेगर गायो फसलफोरखौ ना बिसोरो आबादारिफ्रा माने सिगां हाखौ थैयार खालामो जिखुनु आबाद गाय गायनायनि सिगाङाव आरो हासार बाहायो आरो एम्फौ आरो बेरामफोरखौ गोजानाव लाखियो जाहाथे बिसोर मोजां आबाद मोनो आरोना बेफोरबो मोनसे आबादारिफोरनि मोनसे गुन जाहैबाय आरो बे बेफोरबो आरो गुबुन गुबुन ओनसोलावबोफोर हा आरो आ माने बेफोरखौ बिनि सायावहाय ओ सोनारनानै गुबुन गुबुन आबादफोरखौ गाय नाय जायो मावनाय माने जोङो जोंनि बर' ओनसोलावल' नङा नाथाय गुबुन गुब गुबुन ओनसोलावबो बोथोर हिसाबै जेरै नों जों हिल स्टेसनाव थाङोब्ला माने पाहार एरियायाव थाङोब्ला जोङो गोबां थार मोजां मैगं दस्रा आलादा मैगं जे प्लेन्सआवहाय मोना बेखौ जों नुनो जैह आंगुर अफेल नुनो मोना जेखौ नाथाय जोङो जोंनि प्लेन्सवहाय जोङो हाजोआव मोननाय जे आबादफोर बेखौ जोङो नुनो मोना बियो बे जाहैबाय बोथोनि हिसाबै बे गनाय जायो ज हिसाबै बे गायनाय जायो जेरै जोङो फलफोरखौहाय जोङो फिथाइ सामथाइ जे माखासे गायनाय जायो बे फिथाइ सामथाइफोर जेरै एपेल बेखौ जोङो बांसिन जोङो
हाजो एरियायावहाय नुनो मोनोना बेबायदिनो बोथोर बोथोर लानानै जायगा लानानैबो गोबां गुबुन गुबुन आबादफोरखौ मावनाय जायो आरो दा नोंथांनि हिसाबै एसे बेफोरनि बिसय खोन्थानो हायोब्ला फोरमायनो हायोब्ला नोंथाङा फोरमायनो हागोन ना
आ आफपेलफोरनि बागै होनदों।
औ
बेखौथ' गोरान हायाव गायनाय जायो नङा होमबा बिदिनो हाजो जायगायाव बेखौ बांसिन गायना होनाय जायो आरोना मानो होनोब्ला बे गोरान जायगायाव थांनायखायो मा बेखौहाय गोरान जायगायाव गायना होनाय जायो आरोोना बिदिनो हाजो एियाव बिदिनो जुम आबाद बायदिसिना खालामो आरो आफखौबो बिदिनो ओ गोरान जायगा एबा हासार गोरान जायगा बेखौ गायना होनाय जायो जाहाथे बिखौहाय मा ओ मोजां फिथाइ एबा मोजां मोननो हानाय बायदि आरोना आरो बेफोरनि गेजेरजोंहाय मा गोबां रां रुफा आरजिनो हायो जोंनि जायगाजोंथ' बि बिदिनो ओ मा होनांगौ बेखौहाय ओ गायनायखौ गोबां खम खोनायो आरोना आरो काश्मिरफोरावहाय बेखौ गोबां गायनायखौ खोनानाय जायो आरो ना हाजो एरियायावहाय ओ आरो बिनिख जुम आबादखौबो मा हाजो एरियायावहाय गायनो होनानाय जा बियो मानोना बियो गोरान जायगायाव थांनो हायो आरोना आरो बेजों लोगोसे मा बायदि बायदि रोखोमनि फेक्ट'रियाव सुनानै जाग्रा बेसादफोर खालामना होनाय जायो। आरो नोंथाङा बेनि बागै ओ मेसें बोथोरावहाय ओ बेसर दालि फोनायनि बागै एसे फोरमायदो नोंथां
औ आ नोंगौ नोंथिं जेरैहाय आ
मेसें बोथोरावहाय जोङो गोबांथार मोजां मोजां मैगंखौ जोङो मोननो हायो। आरो जोङो मैगंफोरनि बारैबो जोङो बेबायदि गोरान आबादखौबो जोङो नुनो मोनो आ जेरैहाय जों बेसरफोरखौ मोननो हायो बेसरजोंहाय जोङो ओ बेखौहाय थाव फेरेद नानै जोङो ओ मोजां माने जोङो मोजां बाहायनो बेखौहाय लकेल नि बानायनानै फेरेदनानै जोङो बेखौ बाहायनो हायो आरोना मानोना जोङो नुनो मोनदों जे गोबांथार दा आ थाव गोथां
ओ
केमिकेल होनायफोरजों गोबांथार जोंनि देहायावबो खहा लाबोगासिनो दङ। नाथाय जेब्ला जोङो गावनो बे आबादखौ मावनो हायो ओ जोङो बेखौ मावनानै जोङो नेचारेलि जोङो बेखौहाय दिहुनोब्ला ओ बे थावफोरखौ जों फेरेदोबा जोङो न'फ्राव बाहायोब्ला जोङो बेखौ जानायावल' नङा नाथाय थाव गोथां गोबां गगा मोननाय बा देहायावहायबो जोङो बाहायनो हायो आरोना नाथाय बियो पियर ओमफ्राय लकेल नेचारेल जानांगोन आरो अब्ला जोङो बेखौहाय बाहायनो हायो। आ आरो बे बाइदिया उम गुबुन गुबुन आबादफोरबो दङ जोङो जेरै बान्दा कफिफोर फुलकफि बे समाव जोङो मेसें बोथोराव मोननाय जायो आरो बेफोरो जानायाव बो गोथाव जायो आरो खि माने जोङो गावाबागाव न'आवहाय जोङो मोजां मैद्रुफोरखौबो जोङो नुनो मोनो जेरै बेहाय लाफा मैद्रु आरो मोजां मोजांथार धुनियाफोरखौबो जोङो दुन्दियाफोरखौबो जोङो नुनो मोनो ना मेसें बोथोराव जों गोबांथार गोथाव मै गंजों लोगोसे गोरान आबादफोरखौबो जों मोननो हायो आ नोंथांमोननि थंजै बे मेसें बोथोराव मा मा मैगं गायो नोंथाङा फोरमायनो हागोन नामा?
औहागोन नोंथां मेसें बोथोर होननाथ' मिथिखायोा गोजां बोथोर नङा होमबा? मैगं होननानै बुङो लाफा बायदिसिना ओ मुला आरो बेजों लोगोसे दुदिया बायदि बायदि रोखोमनि बेखौ गायो आरोना मेखौ गायनानैहाय बिदिनो जानाय जायो ओ होनबा ना समाबो जाबाय जोंनिया दोनथनायसै नामा